ओ
हेल' औ खुलुमबाय
अ जोङो दा बेबायदिनो जोंनि मिथिंगा रैखाथि जेरै मिथिंगाया जोंहा खहा जालांनाय बिफां-लाइ फां जोबलांनाय बेफोरबायदिनो मिथिंगाखौ बोरै रैखा खालाम नो हायो आरो मानो बिदि गाज्रि जालांदों बा जोंनि मिथिंगाया मारै जोबस्रांलांनो थांगासिनो दं बेनि सायाव सावरायनो हरनाय जादों नों थां सावरायनो हागोन ना ओ सावरायदो दे
दा मिथिंगा ओमिथिंगा जोबस्रांलांनायखौ जोङो सावरायनो थां नायाव जोङो सिगाङावनो मा मिथिंगाखौ ओमिथिंगानि मा खहा जानाय बेखौ मा रैखा खालामनाय मिथिंगाखौ जों माबोरै रैखा खालामनो हायो मिथिंगायाव जोंनि दा बिफां-लाइफां, जिब-जुनार ना दावमा-दाउसा बेफोर गासैबो मा जोंनि मिथिंगानि बिखायाव थाय बेफोर गासैखौबो जोङो रैखा खालाम‌ नाया जों सुबुं माहारिनि मावनांगौ हाबाखा दा बेफोर गासैखौबो रैखा खालामनायानो मा मिथिंगायारि रैखा संरैखा खालामनाय बा रैखा खालामनाय दा जोंनि मिथिंगाया आथि खालाव मा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगासिनो दङ' मानो हिनोबा ओ आथिखालाव जोङो मा ओ बिफां-लाइफां दानफायनाय ओ बेबायदि जिब-जुनार बुथारनाय बेफोरबायदिखौ जोङो ओ जेसेबांनो जोङो बेखौ मावलांबाय थागोन एसेबांनो मा मिथिंगाया मा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगोन एबा बिदुं दुंनाया जोंनि गेजेराव बारासिन जाबोगोन जेरैहाय बे मिथिंगाखौ मा मा बिथिङाव जोङो गाज्रि खालामनो हायो होनबासो बिफां-लाइफां दानफायनायानो जोंनि गाहाय आरोबाव मा ओ दाखोर-दाला ना-नाङैखौहाय दाखोर दाला फ्लास्टिक बायदिफोरखौ जोङो जानला मोनला जायगायाव गारनाय दाखोरफोरखौ ओ दैमाफोराव गारनाय बेफोरबायदिनि थाखायबो मा ओ बै मिथिंगानि मिथिंगा बिखायाव थानाय दैफोरा मा गुबुंले जानो हमदों जाय दैखौ जोङो बे गुबुंले दैखौ ओ दैखौहाय जोङो गुबुंले खालामनायखौ जोङो नुनो थाङो दा हाग्रा ओनसोलखौ जोङो सिफायनाय बेनि बागैहाय जोङो सावरायनि ओ आथिखालावहाय सुबुं माहारिया आबाद मावनायनि ओ मुङावहाय जों गोबां बेबायदिनो हाग्रा ओनसो फोरखौ सिफायबाय जेरै ओ बिदिनो आबाद मावै मावै हासारफोरा जामलांनायनि जाह होनाव ओ बेबायदिनो गोदान गोदान हादानफोर सिफायनानै बे आबाद मावनो थाखाय ओ बेबायदि गोबां हाग्राफोरखौ सिफायदों आरोबाव मा ओ नांगौसेबांनि गोबां आबाद म मावनो हास्थायनानै बेबायदि हादानफोरखौ जोङो सिफायनायखौ नुयो हाग्रा ओनसोल खौ जोङो सिफायनायखौ नुनो थाङो जेरैहाय मा ओ बेबायदिनो हाग्राफोरखौ एवस्रांजोबनानै मा बेवहाय सुबुंफोरा मा रायजो जाहोयो जा जायनि थाखाय मा जिब- जुनारफोराबो थानो थाखाय जायगा गैया जानानै मा जिब -जुनारफोरा आ आदारनि आंखाल जानो गोनां जादों आरोबाव मा गोबांथार बेबायदिनो ओ जिब- जुनारफोरा मा आ बेबायदिनो गामि ओनसोलफोराव फैनानै बेबायदि गोबां खहाफोरखौबो खालामफैयो आदार नागिरनानै फै नानैहाय दा बेबायदि फोजोबस्रांबाय थायोब्ला बिफां- लाइफांफोरखौ दि ओ लासै लासै फोजोब स्रांबाय थायोब्ला मा जोंनि गेजेराव मा ओ बिदुङा बारा जालांगोन आरो जेरावहाय जोङो मा जोङो ओ बिफांनिफ्राय मोननाय अक्सिजेन गेसखौ जोङो ओ नांगौ सेबांनिखौ जोङो मोननो हा नाय नङा दा बेबायदिनो आरोबाव दङ' जे दाउसिन दाउलाफोरखौबो जोङो ओ रैखाथ थि होनांगौ बिसोरखौबो जोङो ओ बुथारनो नाङा जायो बिसोर मा ओ मानोना दाउसिन दाउलाफोर फोरानो मा जायो ओ आबादनिनो आंगो लोगो बेबायदिबो होनो ना जेरै बिसोरो मा एम्फौ -एनलाफोरखौ ज जायो बे एम्फौ -एनलाफोरखौ जानानैनो मा बिसोरो मा ओ आबादफोरखौहाय रैखा खालामो खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
ओ बिसोरो मा आबादफोराव जुदि गोबां एम्फौफोरा बांलाङोब्ला मा जागोन ओ जों ओ आबादफोरखौ मावोब्लाबो एम्फौ जानायनि थाखाय जोङो आबादखौ नांगौ सिब बांनि मा जोङो मोननो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो मा बे एम्फौ- एनलाफोरखौ जानानै फोजोबनो थाखाय जोंङो मा नांगोन ओ जिब- जुनार दाउ ओ जिब- जुनार माने दावसा-दाउसाखौबो जोंनो नांगौ आरो दा आङो बेखौनो बुंनो सानो बे मिथिंगाखौ जोङो जि होनो नांगोन जिब- जुनारफोरखौबो जोङो रैखा खालामनांगोन जुदि जों हाग्रा ओन्सोलखौ ओ सिफाय जोबो ओबोला जोंनि जिब -जुनारफोरा बेसेन गोसा गोबां जिब- जुनारफोर थायो हाग्रायावथ' बे बेसेन गोस सा जिबफोरा ओ गोमालाङोब्ला जोङो मा ओ इयुनाव जोङो बे जिब- जुनार खौ ओ जोङो नायगिरब्लाबो जोङो नुनो थाङै जागोन आरो बेनिखायनो जोङो हाग्राखौ जेसेबां हायो एसेबां जोङो रै खा खालामनाया जोंनि थाखाय गोनांथार आरोबाव मा मोनसे ओ बे दैफोरखौबो जोङो मा सुबुं माहारियानो जोङो गुबुंले खालामो जेरैहाय ओ बेबायदि दैमाफोरावहाय दाखोर दाला गारनाय प्लास्टिकफोर गारनाय बबेबा दै लामाफोरावहाय जोङो बेबायदिनो गोबां ओ दाखोर दालाफोरखौ गारनानै मा बे दैनि लामाखौ होथेनानै जाउनाव बे मा जागोन दैया ओ गुबुंले जागोन आरो बेखौ जोङो मालाबाबो बाहायनो हानाय नङा दा जोङो आरोबाव जोङो बुंनो हायो दा मिथिंगाया मानि थाखाय आरोबाव बिदुङा बांलांदों होननानै बुङोब्ला ओ गारि गारि मथर गोबां ओंखारबाय दानि जुगाव आरोबाव जोंनि गासैबो ओ लामा सामा बेफोरो मा जाखो हान्थामेलानिया मा ओ फाखानि जाजोबनानै मा बिदुङआबो बेहायनो दुंनाया बारासिन जालांनो हमदों आरो आरो दा नोंथाङाबाव बेनि सोमोन्दै माबा फंनैसो सोंनो सानदों नामा?
बेबायदिनो दंफां लाइफां दानफायनायाबो जाहा मोनसे जाबायना आरो बेबायदिनो रास नारि हासार बाहायनाय एम्फौ बुथारग्रा मुलि बाहायनाय बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ दानि दिनावहाय जोङो आबादखौहाय ओ जोङो गोब गोबां दिहुननो थाखाय जोङो मा रासारनाय हासारफोरखौ जोङो बाहायो हायावहाय एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोरखौ । सारो हागरा थैनायनि मुलिफोरखौ जोङो बाहायो दा बेजों जों जोंनि मा हाफोरा लासै लासै जोंनि हानि गुना गोमालांगासिनो दं आरो बे जेखौ जोङो रासायनारि हासार बाहायनानै बे हानि गासैबो गुनानो मा गोमालांगासिनो दङ जायनि जा होनाव हासारा गैयानिफ्राय गैया जालांगोन आरो बेयावहाय मा ओ जोङो लासै लासै बे हाया मा ओ गाज्रि जालांगोन आरो बेखौनो जोङो मा हाफोरा गेब्रेंलांसिगोन जायनि थाखाय जोङो मा बेवहाय आबादफोरखौहाय जोङो मावब्लाबो नांगौसेबांनि । जोङो मोननो हाया आरो ।
औ । आरो बेबायदिनो जोङो मा होननानै बुङो ओ बेबायदिनो जोङो सुबुं अनजिमा बांनायाबो जोंहा गोहोम खोख्लैयो नङा होमबा नोंथां औ ।
औ । दा सुबुं अनजिमा बांनायाबो जोंनि मिथिंगायारि ओ गाज्रि मिथिंगायारि खौ गाज्रि गोहोम खोख्लैयो जेरैहाय ओ जोङो सुबुं अनजिमाया बारा । जालांनायनि जाहोनाव जोङो थानो थाखाय ओ जायगा बेबायदि ओ हाफोर नांगौ जानायाव जोङो बे हादानफोरखौ जेरैहाय जोङो हाग्रा बंग्राखौ जोङो सिफायनानै मा हा हाजो खर'आव बेबायदि थाहैनाय बेबायदिखौ नुनो थाङो आरो दा नोंथाङाबो बिनि बागै फंनैसो बुंदो
मिथिंगा संरैखा होननानै बुङोबा जों मा मिथिंगाखौ रैखा खालामनाय नङा होनबा नोंथां जेरैहाय जोङो हाग्रा दानफायनायखौ जोङो रैखा खालामनाय ना बेबायदि गुबुन गुबुन आरो मिथिंगा गाज्रि जालांनाय बेै दायथ'आनो जाहैबाय जोंहा जोंनो गावनो जोंनो खालामनानै लादों जों मानसि हारिया ना मानसि सुबुंफोरा जों बानायनानै लादों । जेरैहाय जोङो गिबियाव दङ देरसिन हिसाबै जोंहा गिदिर गिदिर कलकारखाना गायसननाय ना जेराव मेराव कल खारखाना गा गायसननायनिफ्राय जोंहा मिथिंगाया खोब गाज्रि जानो थांगासिनो दङ मानो होननानै बुङोबा जोङो मोनसे जेनेबा कलकखाना बेनिफ्राय जोङो गोबां गाज्रि गाज्रि बेसादनि सावनाय बा माखासे खामनाय खाममु ना उखुन्दै बेफोरनि गेस गोबां बिदि ओंखारो आरो बेनिफ्राय जोङो मा जादों जोंनि मिथेन गेसा जोंहा बांलांनो हमदों आरो जोंनि बारमण्डलनि जोंहा गुबुन गुबुन गाज्रि गेसफोर जायखौ जोंनि बारमडलाव गोनांथि गैयाना । बेफोरो मा होनना बुंदों उम अजनथोरफोरखौ जोंहा बांहोदों आरो बेबायदिनो ओ अजन थोरफो बांनायजों लोगोसे जोंहा दुंथाया बांलांदों । बुहुम बिखुङाव बिनि जोहै जोंहा बुहुम बिखुंनि जोंहा थासारि बा जोंनि बुहुमनि थासारि बा आब- आबहावानि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांदों बेनिखायनो जोङो । बे खल कारखाना गायसननाय बा बिनि गाज्रि खल खारखाना गायसननायनि गाज्रि गोहोमा बेबो आरोखि जायनिजाहोनाव मिथिंगाखौ गाज्रि खालामो नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदिनो जोङो मख'नो हाबावो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय सुबुं अनजिमा बांनायाबो । जोंहा मोनसे मिथिंगायारि जोबस्रांलां- बार गाज्रि जानायनि जोंहा मोनसे गुबै जाहोन जेरै जोङो सुबुं अनजिमा बांनायखायसो जोङो गोबांथार कलकारखाना बा माखासे इन्डास्ट्रिफोरा जोंहा जौगालांदों आरो मा होनना बुंदों सुबुं अनजिङा बांनायखायसो जोंहा हानि गोनांथिया बांसिन जादों जायनि जाहोनाव जोङो बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा दामफायनानै जोङो न' लुनानै थानाय जेरै जोङो जायखौ हादान सिफायनाय होनना बुङोना गोबां गुवार गुवार हा आवग्रिनानै लानाय बा हा लांदां खालामनाय बेफोर जाथाया जाहैबाय सुबुं अनजिमा बां- नायनिफ्राय जादों आरो बेनिखायनो जोङो मख'नो हायोदि जोङो बिफां लाइफां बा दानफायनायखौ बा मिथिगाखौ रैखा खालामनायाव जोङो सुबुं अनजिमा बांनायखौबो होबथानाया गोनां नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे जोंनि मिथिंगायारि गाज्रि जानाय होननानै बुङोबा जोंहाथ' आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय गोबां गारि मथर अनजिमाया जोंहा बांलांनायनिफ्राय बांलांदों नङा होनबा नोंथां न'खरसेयावनो जोङो बेबायदिनो गंनै गंथाम बा गंब्रै गाहाम बेफोरसिम जोङो मा गारि मथरखौ जोङो नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो सासे मानसि नावनो खायफा खायफा जेनेबा एसेसो जेनेबा गावनि देरनाय ना जेनेबा माहाजोन मानसि ना बैफोरबायदि बेबायदिनो जेरैहाय गिदिर गिदिर माहाजोनफोरा बे सासे मालिकनावनो जोङो गंबा सयथा आरो बेबायदिनो सोरनावबालागै बिसथा गाहामखौनो जोङो खोनानो जेरैहाय बासनिफ्राय लानानै बेबायदिनो गुबुन गुबुन गारि गावनि पार्सनेल गारि बेफोरखौ लानानै बेबायदिनो बिसथाहालाै गारि दं बेफोरखौ जोङो खोनो मोनबाय थादों जेरैहाय बेफोरनि गेजेरजों जोङो होमबा बेसेबां बारहावाया बा बारमन्दडला गाज्रि जायो जेन' गारि मथरनि उखुन्दैया जोंहा कार्बन- डाइअक्साइद बेखौ जोङो मोनथियो नङा होमबा होमबा कार्बन-डाइ-अक्साइडनि बिबाङा बांनायजों आरो सुबुं अनजिमा बांनानै जोंहा बिफां लाइफां दानस्राय- थांनायजों बै कार्बन डाइ अक्साइदखौ जोंहा बिफां लाइफाङाबो बोनो बिफां लाइफाङा गैला आरो जोंहा गारि मथर ओरै उखुन्दैआबो बांनायनिफ्राय बांलांदों कल कारखानानि उखुन्दैआबो जोंहा बांलांदों बांलांदों गोदान गोदान मुवा बेसाद दिरुनदों कल कारखानानिफ्राय गोदान गोदान दारिमिन कलकारखाना जोंहा गायसनदों बेफोरनि जोहै जोंहा मा बारमन्दला गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दं आरो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो आरोबाव जोङो आबादनि बेलायावबो जोंनाव जोंनो मख'नो हायो आबाद मावनाया जोंहा जोंनि आबहावाखौ खोब गाज्रि खालामबोगासिनो दं जेरैहाय हा गेब्रेंनायनिफ्राय लानानै बार गेब्रेंनायनिफ्राय लानानै आरो बिफां लाइफां जोबस्रांनायनिफ्राय लानानै जेरैहाय जोङो मोनसे आबाद मावनोबा जोनो लां फोथार नांगौ जायो नङा होनबा नोंथां बे लानदां फोथाराव जोङो आबाद मावनाय जायो बेयाव जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनानै जोङो आबाद मावनाय जायो जेरैहाय जोङो मा होनना बुङो आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनबाय गोबां गुवार गुवार आबाद मावसै ना बे गोबां गुवार गुवार आबाद मावनो थाखाय जों गोबां बां गुवार गुवार हानि गोनांथि जानायलाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायस्रांनानै आबाद आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो बिफां लाइफां बिफाङा खमायलांनायनि जाहोनाव जोंहा अखानि बिबाङाबो खमायलांबाय आरो जोङो अक्सिजेननि बिबाङाबो खमायलांबाय आरो बेबायदिनो जोङो कार्बन डाइ अक्साइदआ बांलांबाय जायनि जाहोनाव बिफाङानो गैला नालाय बेखौ बोनानै लानो थाखाय जेबो गैया जाहैबाय राहा बेबायदिनो जोङो मिथिंगाया जोंहा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों आरो बेबायदिनो जोङो ओ दै गेब्रेंनायखौ जोङो बुंनो हायो दै गेब्रेंनायाबोथ' जोंहा मिथिंगानिनो मोनसे गाज्रि गोहोम बे बिदिनो कल कखनिफ्राय जोंहा दैमा दैसाफोराव जाह माखासे गाज्रि गेसाव गोफोन माखासे खाममु मुवाफोर बेफोरखौ हगार हरनाय ना बेफोरनि जोहै जोंहा माखासे दैया गाज्रि जाबाय आरो बेबायदिनो दैयाव थानाय ओ माखासे ना बायदिसिना साम' खांख्राइ बेफोर थैलांनो हमबाय जायनि जाउनाव जोङो मा दैयाव जोङो मोनसे दैयाव जोङो मोजां फुंखा बा मोजां निजिरा ओंखारनो थाखाय जोङो मा दैखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय बेयाव ना बायदिसिना थायोबसो मा गोग्गो जालाङो दैफोरा जेरैहाय जोङो मोनसे दलर थानाय दिमोल दैयाव जोङो बेसेबां गाज्रि जायो जोङो बेखौ मिथिनो मोनो नाथाय बेयाव जोङो गुबुन गुबुन ना खा साम' खांख्राइ बेफोरबायदि दोनोबा दैया साफायै थायो आरो बेबादिनो जोङो बेखौबो मख'नो हायो जे आबाद मावनायाव माखासे रासायनारिक हासार बाहायनाया जोंहा मिथिंगाखौ गाज्रि खालामनांदों जेरैहाय हा गेब्रेंनायखौ गाज्रि खालामदों जेरैहाय जोङो माखासे गोबां बिबांनि हाग्रा फोथैग्रा मुलि ना जोङो गुवार गुवार आबाद मावनो लानोसै बेबायदिनो जोङो ओ मावख'नो हाला नालाय खेबसेयैनो जोङो मा ओ बेबायदिनो हाग्रा थैनाय मुलिखौ गोबां गुवार गुवार सारनोसै नङा होमबा बिनि जोहै जोंहा हाफोरा खामदो लांस बेफोर बेफोरबायदि बाहायनानै हाया गेब्रेलांनोसै बिदि जायो आरो नोंथां बेबायदिनो मिथिंगाया गेब्रेंलाङो आरो